हेल' नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय।
दा गिबियावनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों लोगो से माने बर'फोरा माबायसा आबाद मावो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनि आरो। नोंथाङा जुदि सम होनो हागोनब्ला।
थारैनो सम दं नोंथां।
अ अब्ला जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माने माइ आबादखौ मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा जोंहा गिबियाव माइ आबादखौ मावनोब्ला गिबियाव जोङो खोथिया फोग्रोनांगोन दा खोथियाखौ फोनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगौ माइज्लि बै माइज्लिखौ जोङो जोंहा दोनखानाय बोसोरसेयाव दोनखानाय एबा जोङो खाथि खालानि हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबो गोन नङाब्ला जोङो जोंनि न'खरनि सोरनावबा जों बिनानै लाबोगोन आरो नोंथां दा बै माइज्लिखौ जोङो फाथो बस्थायाव सोनानै आरामसे मोजाङै खाथेना जोङो हाखराव सोमनानै दोनगोन हाखराव जोङो हरसे एबा हरनै सोमनानै दोननाय जायो मानोना जोङो जेब्ला हाथोनि बस्थाजों सोमना दोनो अब्ला बै माइज्लिया गाजा हमनो गाजा हमो आरो नोंथां दा बिब्दिनो बै बस्थायाव सोनाय माइलिखौ जोङो बोखांनानै दाबसे जायगायाव मोजाङै दोनगोन दोनखांनानै जों बेखौ आरामसे जोङो फिनलना होनानै बिनि दैफोरखौ जोङो फोरानगोन आरो नोंथां
औ-औ
थांनानै जोङो ओ जोंनि जे दुब्लिखौ जे बा जों बेसेबां माइखौ गायगोन बे बिबांनि जोङो दुब्लिखौ माने हाले एवना लागोन जेरै दब्लायसे दब्लायनै बिब्दिनो हाले एवगोन आरो दा हाले एवनो थाखाय जोंहा ओ गोदोनि समाव नांगोलजों जोङो हालेवनाय जायोमोन मोसौ हालिखौ लानानै
औ-औ
औ नुनो मोनबोदों जे नांगोलजों मोसौ हालिसे लायालासिनो माने ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर फिसा एबा गिदिरजों जों माने हाले एवनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोङो ट्रेक्टर एबा नांगोलजों हालेवना लांग्रोगोन बे जोंनि दुब्लिखौ बे दुब्लिया दै दै गोनां जानांगोन आरो नोंथां जेरै दा जोंहा दैज्लां दङ बे बोथोरखौ एबा दैखौ नायनानै जों बेयाव हालेवगोन हाले एवखांनानै जों बेयाव मै होनाय जायो आरो बे हाया स्लिम जानायनि थाखाय दा जोङो स्लिम खालामखांनानै बेयाव जोंहा सोंनानै दोनखानाय हायाव जोङो सायायाव लाबोनानै बेयाव सारनानै होगोन आरो बे गासैयावबो बे मोजाङै रज'नायनि थाखाय जे जों बेखौ सारखांनायनि उनाव जों बेखौ हरसे एबा हरनैनि गेजेरावनो गाजा हरनायखौ जों नुनो मोनबो मोनो आरो नोंथां बै खोथिया फोनायाव जोङो जाहाथे जोंनि न'खरनि एबा नुसुंसेनि मोसौ बोरमाया जानो हायि बादि बै खोथिया थिलिआव जोङो बेरा होनाय जायो औवानि बेरा जोङो जोंङो दखान गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय खौ फोनाय जायो आरो नोंथां
औ
बिब्दिनो आइडिया जोब्बाय मा नांगोन। दा हाखौ जोङो ओ जेरै- जोङो खोथिया फोनायाव हालेवना लाग्रोदोंमोन नोंथां। बिब्दिनो बैयाव जोङो मोजाङै हालेवना लाग्रोगोन आरो। जोंनि दुब्लि दा बेयाव नांगौ बिबांनि दै थानांगोन आरो जों बेयाव दैया जोंनि दुब्लियावनो थानाय बायसा जों बेयाव आलि खोनाय जायो आरो नोंथां। जे दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम आलि खोयो। आलि खोखांनानै जोङो जोंनि जे खोथिया फोनाय बे खोथिया फोनायखौ जोंङो फुगोन। दा फुनो थाखाय जोंनो नांगोन हाजिरा लानो मानसि। जेरै- आइजोफोरफोरखौ जों गुबैयै खोथिया फुनो लेंनाय जायो। अब्ला जोंङो आइजोेंफोरखौ सासे सानै साथाम बिब्दि सोंनानै जोंङो बै खोथियाखौ फुगोन। फुखांनानै जों बेखौ जोंहा ओ हालेवनानै दोनखानाय ओ दब्लायथिलियाव जोङो बेखौ रोगागोन आरो मोनसे मोनसे एबा जोंनि जेरै- थफा थफा खानायखौ जोङो लांगोन आरो। जोंनि बे दुब्लियाव लांनानै जोंहा आइजोफोरा लोगो नांनानै। बेखौ खौ गायगोन। दा गायनानै जे सप्तासे एबा सप्तानैनि उनाव बै माइआ सोमखोर गोथां महर लाबोयो। दा बै समखौ गोथां महर लाबोनायनि गेजेरजोंनो जोंहा फैखायो। जेरै हाग्रा रज'ना मुलि जेनेबा हागा रज'नाय, एम्फौ जानाय बेफोरनो नुनो मोनो आरो जोङो। मानोना गोदोनि बायदि जोंनि आबहावाया मोजां नंला। मानोना दानि जुगाव जोंनि आबहावाया ओरैबायदि गुबुंले जाबो बाय जे जोङो हां लानोबो गोब्राब आरो जोंहा गोदोनि समाव उम गायनानै दोनोब्लानो माने बियो आरामसे गोथां महर लानानै फिथाइ एबा बिबार गारोमोन आरो। नाथाय जों दानि जुगाव रासायनारि हासार होआब्लानो माने जोंनि माया मोजां जाया। बेनि थाखायनो जोंङो एम्फौ फोथैनाय मुलि आरो हाग्रा थैनायनि बायदि रासायनारि बाहायनानै जोंनि माइखौ रैखा खालामो। दा बैफोर जायफोरा ओरै डिसेम्बर जानुवारि बैफोर दानाव हानो हानाय जाहैयो आरो नोंथां। दा बिदिनो ज जोंनि आदामोनखौ लानानै एबा हौवाफोरखौ जों हाजिरा लिंनानै हानाय जायो। दा जों आथिखालाव मोनबोदों जे आखाइजों एबा खाथिजों हायालासे जोंहा गोबां रोखोमनि माइ हाग्रा मेसिनारि ओंखारबोदों। जेरै- दाबसे जायगायावनो बे मिसिनखौ जों सालायलांबाय थानानै हारसिजों जों हालांबाय थागोन। फारसेथिं जोंहा माया गलांबाय थागोन एबा एक्सट्रा एबा जोंनि बे बियो ओ गावबा गाव माने थांगोन आरो। गोबां रोखोमनि फैदों आरो नोंथां। दा बिब्दिनो जों बेखौ न'आव लाबोनानै मारा होगोन। मारान होखांनानै जोंहा माइखौ ज' दोनगोन बिब्दिनो बै बोसोरावबो जोंङो गायनो थाखाय माइज्लि दोननाय जायो आरो बेखौनो
औ औ औ
नोंथांमोननि गामिआव एबा नोंथांमोननि खाथि खाला ओनसोलाव जे माइ आबादखौ माबादि गायो नोंथांआ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
थारैनो हागोन दा जोंनिआ आबाद नंङा होमब्ला आबाद होनना बुंङोब्ला जोंना बर'फोरनि आबादा माने बर' हारिनि गाहाय जिउ राहा आर आरो माने थांनानै थानो थाखाय जोंनिआ ओ खरं जानाय गाय
ओह ओह औ औ
दा बर'फोरनि गेजेराव आबाद खालामनायनि थाखाय गावसोर बा बर'फोरा हारिमु आरो बायदिसिना खान्थिफोर दं बा दंखायो आरोना नोंथां
औ औ
दा बर'फोरनि बा आबादनि गुदि माखासे बाथ्राफोर थायो बा बेवहाय माखासे गाहाय फसलफोर थायो नङा होमब्ला दा जोंना ओ गिबि गाहाय फसलानो जाबाय जोंनिआ माइ आबाद दा माइआ बाथ्रा होनना बुङोब्ला ओ माइआ बर'फोरनि गाहाय फसल नङा होमब्ला नोंथां दा जोंहा बायदिसिना रोखोमनि माइ दोङो आसु माइ दोङो माइसालि माइ दोङो बाव माइ दो दोङो ओ रनजित दङो बायदि बायदि माने बेफोर माइखौ जोङो माने आबाद मावो बा आबाद खालामो आरो ना
औ औ
खोनादोंना औ औ दा जोंहा बेवहाय दोङो थावनि आबाद बा बेसर नंङा होमब्ला
औ
औ जोङो बेसरनि आबादखौ जोङो गारां आबाद
औ औ
जोंहा बे गारां आबादाव जोङो मुला फान्थाव आलु माने बेफोरखौ जोङो मेसेंआव ओ माबानाय जायो ओ आबाद मावनाय जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ
दा माखासे आबादनि खान्थिफोर थायो ओ हालेवनाय सिगांग्रो जोंहा मोसौ एबा बायदिसिना बानदुं बा ट्रेक्टरफोरजों जोङो हालखौ ओ एवनाय जायो
औ
औ ओ बाखांहोनाय दङ जोंहा बाखांहोनाय होनना बुङोब्ला दै बा दंग दंग बा नाला खान्थिजों माने दैखौ लाबोनाय जायो खोनादोंना
उम औ खोनादों
औ नोंथां
औ औ खोनादों
दा बेनि गेजे होनना बुङोब्ला आबाद ओ जागायनाय सम आरो मोसौफोरखौ सिबिनो बैसागुखौ फालियो आरोना
औ औ
औ ओ मागो दमासि दङ ओ माइ आबादखौ माने न'आव लाबोनायनि उन साबायखर होनो बेफोरबोखौ जों फालिनाय जायो मागो दमासिखौ
औ
औ दा माखासे नोंथां माइ हानाय बायदिसिना खामानि मावनाय नङा होमब्ला दा गामिनि मानसिफ्रा माने आबाद
बे खामानियाव हेफाजाब होलायनांगौ आरोना नोंथां बा होलायनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बर'फोरनि आबाद मावनाया जाबाय बर' हारिनि गाहाय जिउ राहा आरो हारिमुवारि खामानि आरो नोंथां दा बर'फोरा अखाफोर आरो बोथोरनि सायाव सोनारनानै गोदोनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि खान्थिजों आबाद मावबोदों आरोना दा बर'फोरा बे आबाद मावनाय खान्थि आरो बे ओ समाव सोनारनाय गाहाय माने ओ बेयाव बानबुं बाथ्राफोर थायो दा आबाद मावनायनि रोखोमफोर नङा होमब्ला दा मा माइ खौ मा माइखौ मा माबायाव ओ मा जायगायाव बा मा बोथोर मावनाय जायो दा माइसालि माइ बा गाहाय आबाद आरोना माइसालि माइया
औ औ
दा सान्दुं गोसा बोथोराव अखा हानायनि सिगां दा आरोना खोनादों
औ खोनागासिनो नोंथां खोनागासिनो
औ जाहा बाव माइ दोङो दा बाव माइखौ जोङो माने ओ गोथौ दै थानाय जायगा एबा बिलोफोराव मावनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
औ दा बेयो जोंहा फार्मा आबाद दोङो नोगोर एबा न'खराव माने ओ बायदि रोखोमनि माने ओ फान्थाव थालिर बेफोरखौ बायदिसिना आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना
औ औ
खोनादोंब्ला औ
औ
दा ओ बेनि गेजेरजों आङो फंनैसो
औ नोंगौ नोंथां
दा बोथोरा समाजारि खौसेथिनि सायाव सोनारनानै दाजानाय आरोना दा गोदो
औ औ
सुबुंफ्रा थिखान्थिया नियमफोरखौ मानिनानै आबाद मावबोदों आरो नों दा ओ औ बोथोरनि माखासे नियम दोङो दा ओ नियम होनना बुङोब्ला आबाद मावनाया अखा आरो सान्दुंनि सायावसोन आरो नङा होमब्ला
औ
मार्च एप्रिल औ मार्च एप्रिल बा बैसाग दानाव हा थियारि खालामो आरो। जुलाइ आगष्ट खावुन दानाव माने बेखौ रौवा हो आरो नोंथां। खोनादोंब्ला दा जियानो जादो न'
औ औ।
होनब्ला।
खोनादों।